औ नोंथां।
औ।
नोंथाङा फ्रिना?
औ औ।
औ ओ नोंथांजों माने जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै राय्लायनोसै होननानै दसे फन खालामनाय जाबाय आरो। जि मिनिटसो टाइम होनो हागोन दा नोंथाङा आंनो?
हेल' खोनादोंना नोंथाङा?
अ खोनादो खोनागासिनो।
औ औ। औ दा जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्लाना ओ सबाय साम' बा अनला ओंख्रि अनलाजों दाउ ओमफाय नाफाम नारजि अमा बेफोरनो जाहैबाय।
औ।
दा नोंथाङा बेफोर ओंख्रि गेजेराव अबे मोनसे ओंख्रिखौ जानो साबसिन मोनो?
जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोबा आंनि फेभरेट होन्नानै बुङोबाथाय अनलाजों दाउ सबाइ सबाइजों दाउ बे मोननै ओंख्रिखौ आङो बांसिनै मोजां मोनो आरो नोंथां मोनसेनो
औ औ। सबायजों साम'खौलाय नोंथाङा जाया नामा?
सबायजों साम'जों जायो अब्लाबो मानोे इसेबां जानाय जाया मोजां मोनो थेवब्लाबो माने जोबोद खम जानाय जायो आरो।
औ नंगौ ओ जोङो आरो साम'खौ माने एनि टाइम मोनबाय थाया होनजायो माने मोनोबाबो माने माबेबा टाइमाव माने साम'आ फिसा जायो नालाय बेफोरबायदि टाइमाव जानो मोजां मोना नालाय औ औ। नोंथांमोननिथिं साम' मोननायनि जायगा दङ' नामा जेनेबा दैमा बिलोफोर? अबेहायथो लाबोन अबेनिफ्राय लाबोनानै नोंथांमोना साम' ओंख्रिखौ सङो?
नोंगौ साम'खौ जोङो बबेनिफ्राय लाबो होननानै बुङोब्लाथाय अबेनिफ्राय मोननो होन नोंगौ जोंनिथिं खाथि खाला जों अनेक दैमाथ' बिलो दं बेफोर बिलोनिफ्रायनो जोंनि माखासे
गामि खालानि आबै आयंमोना माने इदिनो फानफैयो आरो लाबोनानै हमना लाबोनानै बिदिनो गुरना लाबोनानै बा जेखाइफोरजों हमना लाबोनानै बेफोरबायदिनो जोंथिं गामि गामि फानफैनाय जायो आरो। बेफोरबायदिनो मालाबा जानो लुगैबायदिनो लाखिबाय जानो लुगैया बायदिनो लाखिदों ना मानो होनबा जोङो सानफ्रोमबो जाया नालाय माखासे जोङो बार लानायनो बार जानाय जायो माखासे जों बारफोराव जों जानाय जाया बेनिखायनो जों माने सानफ्रामबो जोङो लाखिनाय जाया आरो। बेनिखायनो जोङो साम'खौ एसे खम जानाय जायो आरो आरो नोंथाङा जखौ बुंखांबा माब्लाबा समाव बिदै जायो बे बिदै जानाय समाव माखासे जोंना हा ख्रेब ख्रेब मोनजायो नङा होमबा?
ओं ओं।
ए उम बाला रखम मोनजायो बेनि थाखायनो जोङो एसे जोङो सम बोथोरखौ नायनानै जोङो साम'खौ जानांगौ जायो आरो नोंथां। नोंथांमोननि थिं एबा एबा नोंथांमोननि सिं एबा नोंथांमोननि एरियायाव ओरैनो मा मा साबु मोननाय जायो?
साम'खौ जोंनिथिं मोनथाम रोखोमाव मोनो बे ओ साम' गुसुङा बेखौ मोनसे ओमफफ्राय आरो साम' गोलावनो साम' सिंसिरिबो होनो नामाथाय
औ औ।
औ बेखौ ओमफफ्राय आरो साम' ओमफाय बे ओं बे सामुलादाय थ जोङो सबायफोरजों जानाय जाया आरोना बेखौ माने एरख'नानै एक्सट्रा मैथाफोरजों बा ओरैनो फ्राय एवनानै बेफोरबायदि जानाय जायो आरो
नंगौ
औ ओमफ्रायो बैफोर आं बे मोननै साम' होन्दों साम' सिं सिंखिरि आरो मोनसे साम' गुसुं बे मोननैखौलाय सबायजोंबो जानो हायो
औ
बा बेलेग ओंख्रि जेनेबा ओ दालि बा जोगोनार बेफोरजोंबो जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो
नंगौ
औ
जोंनिथिं नैबे नोंथाङा जिथु बुंदों सामम' लादाय होननानै बुंदों बेखौ जोंनिथिं जोबोद खम मोननाय जायो साम'लादायखौ माने मोननो नागिरनाय मोननो नागिरा बा नुला आरोना एखे माने गरसे गनै नुयो मानो होनबा द जोंथिं जोबजोब्बाय नामाथाय बे साम' लादाय माने मोनगोरा मानो होनबा थ' थायोमोन नालाय जेरै जोंनि दैबु जाया बैफोर दैबु जायगायावसो बे साम'हराव थायोमोन आरो दैबु जायगायाव दिनै माइ गायो माइ गाय माने ट्रेक्टरफोरजों हाल एवजोबो बे एवजोबनायनि जाहोनाव दा बे साम' लानायफ्रा एखेबारे माने हाया थायो नालाय गब्रुजोबो हेब्रुजोबो जायनि जाहोनाव माने खम जालांनायखौ नुनो मोनदों आरो बेनि थाखायनो खम जादों खम जादों खम जादोंनोनामाथाय होननानै माने सानो आरो जिथुनाखि बे साम' फिसा बे साम' फिसाया थ सा बोरियाव थायाना दैयाव थायो नालाय बेखौ माने मोननाय जायो आरो
एसे बोरि मानो साइड साइडआव थायोना
औ औ साम सामनाथ' बोरि बाय थायोना
ओं ट्रेक्टरफोरजों हालेवहोनायनि थाखायनो बेफोरो गोमालांनो हमबाय बेजों लोगोसे आरो नाफोराबो बारा एसां जों मोननो थांला
नंगौ
औ ओमफ्राय बिदिनो औ
दैमाफोराव आजि दैमाफोरनो माखासे रानस'नाय फख्रिफोराव जि दिनैनि दिनाव माने दैया ओंखारला मानो होनबा माखासे दै बाना जायो हाजोनिफ्राय हा हुरखनानै लाबोयो हाखर हाखरफोरखौ फबजोबो हाखरफोरखौ फबनायनि जाहोनाव हाखरफोरा थौले जालांजोबबाय जायनि जाहोनाव माने दै जाब्लाबो साननै सानथामनि गेजेरावनो बे हाफोरा रानो राननायनि गेजेराव नाफोराबो माने बिदिनो दै राननायजों लोगोसे थैलांजोबो बेबायदिनो सेवलांजोबो बिदिनो सोरबा गुरनानै जाबाय गुरनानै जायाबाथ' बिदिनो थैलांजोबबाय बेफोरबायदिनो नानैसो बिदिनो सुबुं अनजिमाफोराब बिदिनो खम जालांदों होननानै आं सानो आरो आं
नंगौ दा औ
उम
ओमफ्राय बेफोर जोंनि दा सावरायनाया दोरोङारि ओं ख्रि नालाय ओमफ्राय बेफोर ओंख्रिनि गेजेराव नोंथाङा माबेबा ओंख्रिखौ संनो रोङो नामा जेनेबा आङो नोंथाङा ओ हौवासाबाबो आङो सोंनाय जाबाय आरो
नंगौ नंगौ हौवा आं नैजो संनाय जाफेराखै एबा जोंहाथ' न'आव आइमोन दं नालाय आइमोनानो संना जाहैयो दा दिनैसिमहालागै दे होमबाबो बिसिनि संनायखौ नुदों आरो
औ
नायनांगौ अआत नायाबोथ' बर'नि ओंख्रि औ औ
औ आइदियायाव माने नोंथाङा नुनायाव मा खिनिखौ रोङो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन आंनो
औ औ औ हागोन
जिखुनु ओंख्रि नों माबे मोनसेखौ इजिसिन मोनो ओं
आइदिया होननानै
एसे आं मिथिगौ आरो
ओं ओं ओं खोनादों दे हेलौ औ खोनादों दे नोंथां
औ औ
अनलाखौ जों माबोरै संनांगौ होमबाथाय औ खोनादों ना
ओं खोनादों
नोंगौ आं मिथिगौ जों आं मिथिगौ बे अनला खौ जोङो माबोरै संना जायोबा अनला ओंख्रिखौ बुंदों जेबो आंनाव जिथु बेनि बागै नो एसे बेनि सायाव फोरमायनो लादों दिनै बर'नि मोनसे दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुंनांगोन जायखौ जोङो जोंनि गोथार जुलियाव हानहोनाय जायो एबा खुरनाय जायो थिग बेदिनो माखासे जोंनि नखरावबो ओंखाम गोरलै दङ बेयाव जों अनलाखौ जों बानायनाय जायो बिदिनो जों अनलाखौ जों माबोरै संगोन माइरंखौ जथ' जसे जायो बिदिनो आधा घन्टासो जों जे दैयाव सोमखांनायनि उनाव जोङो माइरंखौ जोङो बोखांनानै बा। जों बिदिनो दै सर'नो थाखाय मोनसे जायगायाव जोङो दोननाय जायो बिदिनो माखासे। बिदिनो खिरखाफोर दै सर उद्रा जागायाव खिरखाफोर बिदिनो गामलाफोराव जोङो दै सरदो। थाखाय जोङो बेदिनो माइरंखौ जोङो माने आधा घन्टासो सुखांनायनि उनाव जोङो। बोखांनानै लानाय जायो थिग बेबायदिनो जों बोखांनायनि खांनायनि उनाव जोङो। माइरंखौ जोङो अराव देबाय बा बिदिनो दिनैथ'। दिनैनि दिनावथ' गासिबो नखराव ग्राइन्डार मेसिन थायोब्ला ग्राइन्डार मेसिनाव। उनो सोरबाबा बिदिनो उवालाव देयो कारेन्ट गैयाबा बिदिनो सोरबा। दिंखियाव देयो थिग बेबायदिनो जोङो अनलाखौबो जोङो देयो। देबाय देखांनायनि उनाव जोङो माइरंखौ मानि थाखाय सोमनानै लायो होननानै बुङोबाथाय। माइरङा जितुनोबो गुरै जानांगौ बा मिहि जानांगौ। जायनि थाखायाहनाव मोजां गेबलेनांगौनि जनाव जोङो दैयाव सोमना लाग्रोनाय जायो बेनि उनाव जोङो बेखौ जोङो देखांनाय देखांनायनि उनाव जोङो। खारायाव दै लानानै जोङो दैखौ फुननाय जायो ग्लब ग्लबनो। नाथाय जोंनिथिं दैआवजों लोगोसे। संख्रिबो होफाखानाय जायो ओमफ्राय खारैखौ होफाखानाय जायो आरो। लोगोसे मोननैखौबो होफाखानाय जायो ओमफाय होनायनि उनाव। जोङो ग्लब ग्लब गोदौहोनाय जायो माबाखौ। दैखौ ग्लब ग्लब होनाय समाव जोङो बै देना लानाय अनलाखौ जोङो होनाय जायो। गोदोनाय समाव गोदोनाय समाव होनाय जायो ओमफ्राय। गोदौयैआव होयोबायथाय माने अनलाया गेब्लेयो होननानै माने गोदौयै समाव होआ ओंखायनो माने। जेब्ला दैया गोदौगोन होमबा ना बे दैया गोदौनायाव। बे अनलाखौ होबाय बे अनलाखौ अनला गुन्दै होनाय लोगो लोगो। मायाव अनलानि जखौ ओंख्रिनि महर लाबाय बिदिनो ओंख्रि महर लाबाय। बेनि उनाव अरफोराव संङोबाथाय जोंङो।
ओं।
बे एवफ्रामनानै लाखानाय दाउखौ बे अनला ओंख्रियाव जोंङो होसनबाय आरो। खखैखौ सुुंनाय जायो बेनिफ्राय जोङो खारैफोरखौ खारैफोरखौ नाय जायो खारै नांगोन
नंगौ औ औ नंगौ नोंथां खोनादों औ। नोंथांङा बुंलांनाय बायदिनो खिन्थु बयनिबो संनायनि। माबाया एसे आलादा जाखायो आरो थेवबाबो। बेबो माने औ आ आइया औ। थेवबाबो माने बे अनला ओंख्रिनि महरा बेबायदिनो जाहैखायो होननानै। बुंनांसिगोन आरो जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि बेखौथ' बयबो रोंखायो बयबो। औ संनो रोंखायो आइदियायाल' गावबा गावनि जायो आरो बेहाय।
नंगौ।
थ' नोंथांजों बेखिनियावनो राय्लायनायखौ दोन्थ'नोसै होननानै।
नंगौ नोंथांजों सावरायनो मोनना गोजोननाय मोनबाय आरो। औ इयुन समावनो नोंथांजों सावराय मोनगोन दा मिजिं थिनाय जाबाय।
औ गोजोन्थों नोंथां।